हेलौ
औ खोनाबायना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां दा नोंथाङा ओ मा खालामदों दायो?
दायो ओरैनो ओ थानसालियाव जिर सरि ओ बाहेरयावहाय जिरायनानै दङ।
ओ नोंथाङा दायो फ्रिना?
औ फ्रियाव दङ।
दा होमबा आं नोंथांजों रायरायनो थाखाय मोनसे से टपिक लाना फैदों आरो
औ रायलायजागोन नोंथां मा टफिक बेखौ लाना हायो नोंथां
ओ दा मेन टपिकआव फैनोसैबा दा आं ओ गाननाय जो जोमनाय ओ गाननाय जोमनाय गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो दानि मरदान जुगनि गाननाय जोमनाय बा दा सोलिफु गाननाय जोमनायनि सायाव फंनैसो रायलायनो होननानै नोंथांजों रायलायनानै फैदों आरो
औ रायलाय जागोन नोंथां
दा गाननाय जोमनाय होनना बुङोबाथ जोंहा दा गोबां फाराग दंसै नङा होमबा नोंथां
अ नंगौ
गोदोनि दिनावथ गाननाय जोमनाय जोंनि बर बिमाफ्रा बा बर आइजोफ्रा ओ बांसिनानो दखनाखौ बाहायोमोन नङा होमबा
उम
ओ नआव थानाय आरो ओ गुबुनाव थांनाय बेफोरावबो जोंनि बर बिमा फ्रा फ्राय दखनाखौनो बाहायोमोन आरो बै दखनाफोरखौ जोंनि ओ आइजो माहारिया माने ओ गाव गावनो दायोमोन आरो बानायनो हानाय गुना दंमोन होमबा दा बैफोरखौ बैफोर सिखौ दा ओ मानो इन्दि सि इन्दि ओ‌ खुन्दुंनिफ्राय ओ माबानिफ्राय ओ फि एम्फौनि फि थोबनिफ्राय बेनिफ्राय बानायोमोन दा दानि दिनावथ आरो गोबां फाराग दंसै गोदोनि आरो दानि दानि आइजो माहारिफ्राथ मा होनो मबावबा थाङोबा मा दखना गानबा मा नो आख‌ फिख जायो होननानै मा बेलेगखो ओम मानो आधुनिक द्रेससो गानो नङा होमबा नोंथां दा दानि आरो गोदोनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होनो हागोन
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेनि सायावहाय आं जा एसे ओ गियान दङमोन आङो बे खौ नोंथांनोहाय बुंफ्रुना होनोस
औ
गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो दानि आथिखाल मुगानि गाननाय जोमनाय मदार्न जुग होननानै बुंनो हायो जों जोंनि दानिखौहाय ओ सिगांनिखौहाय ओ नोजोर बोनानै नायोब्ला हारिनि मोनसे हारिमुवा बेरखाङोमोन रोखा रो खानो ओ साफ फ्रोमबो हौवायानो जा बा हिनजावानो जा बा उन गथफोरानो जा साफ्रोमबोनि गाननाय जोमनाया मोनसे हारिनि द्रेसखौ गाननाय हिसाबै मानो जोंनि हारिमुवा रोखा रोखा बेरखांजोबोमोन आरो दा बेजों लोगोसे गाननाय जोमनायजों लोगोसे बै समावहाय ओ जोंनि हारिनि गेजेराव रंजानाय दामनाय देनाय गासैयाबो बरनि मोनसे ओ देंखोजों एबा टुइनजोंहाय ओ गासिबो थांजोबोमोन। नाथाय दोनैनि मुं मुगायावहाय ओ बिनि सोलायै मा जाजोबा मर्दान जुगजों लो गोसे गासैबो गान्नाय जोमनाया लासै लासैनो ओ सोलायबोनो हमबाय। नाथाय बे सोलायनाया मारै जाबोदों होन्नानै बुङोब्ला ओ सिगांनि समावहाय एसेबां गोरों गोरों मानसि गैयामोन बे समावहाय ओ सान्नाय हनाया एसेबां माने सोलाय सोल' बा सोरनिबा सान्नाया एसेबां स्पिडनि नङामोन। एसेबां गोख्रैथि गैयामोन दङब्लाबो खममोन आ ओह दा बेबायदि रोंगौथिया साब खायानो ओ सोलायबोनानै एबा रोंबोनानैहाय दोनैनि मुगायावहाय साफ्रोमबोनि सानदांथिया आलादा आलादा जानायनि जुनै दा गान्नाय द्रेस फोरा सोलायनो हमदों डिजाइन फ्रा सोलायनो हमबोदों। दोनै हारिनि एखे ड्रेस मोनसे हारिनि हारिमुनि ड्रेसखौ गान्नो नागारै माने मर्दान जुगनि माखासे मा होन्नानै बुङो ओ मोनसे समाव जोङो मोन्थिनो मोनोमोन हारिनि अनगायै गुबुन ड्रेस गान्नायखौहाय खा थालागा ना। ओमफ्राय दा थिग बेबादिनो गान्नाय दिनै जोंनि हारियावहाय दिनैनि एबा आथिखाल मुगानि गान्नाया मोनसेबो हारिनि हारिमुखौ बेरखांहोआ जोङो माब्लाबानि सम समावहाय गोनो गोथो दाउटसो जानो गोनां जायो। जाय सुबुङा ड्रेस गानदों बै सुबुङा जोंनि बर' नंगौना नङा बेबायदिखोसो सान्नो गोनां बा मोनसे सन्देह जानो गोनांसो जालायलाङो। से दिनैनि मुगायावहाय गान्नाय द्रेसफोर ओ नोजोर बोनानै नायोब्ला सिगांनि समावहाय दख'ना गानोब्लानो जोंनि बर' मानसि जोङो डाइरेक्ट सिनायथि लानो हायोमोन। नाथाय दिनैनि दिनावहाय आथिखाल मुगायाव मा जाखो दख'नानि सोलायै सुरिदार लंपेन्ट बायदि बायदि ड्रेस गान्नानै बेरायग्रा जाबाय टाउन सहर। सोरबाया ओ हारिनि ड्रेसखौथ गोजानाव दोन्दो ओ बिनि गान्नाय ड्रेसा मा मोनसेबो हाबा जानाय एबा हाबा जायि सेंग्रा सिख्लानि जेबो फारागथि गैयि नैबेबादि थासारिया दिनैनि मुगायावहाय सफैबाय आरो। दा जोङो समनि गेजेराव गोबां फारागथिखौ नुनो मो नो। आरो गोबां सोलाय सोल बेले बेजेखौहायसो जोङो नुनो मोनो आरोना
औ दा नोंथाङा जि बुंदों बियो थारैनो दा सोलिफनाय सोलिफुबाय थानाय नङाोमा दा बुंनो थाङोबा जोंनि बर आइजोफोरा मा होनो ओ गोदोनि दिनाव गोबां बांसिनानो बर आइजोफ्रा मा ओ गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनो बानायनो हानाय मोनसे गुन दङमोन बा रोंगौथि दङमोन दानि दिनावथ अ आरो जाय दा लाइमोनफोरा दा दानाय लुनाय जेबो गोसोआनो बांसिना मा दा देखाय माने देखायनायाव थांबाय आरो जेनेबा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै मानो स खालामनो मोजां मोनग्रा जाबाय आरो माबा मोनसे औ माने बेफोरखौ जानाय लुनायाव मा सोलोंनो लानो मा गोब्राबसै आरो दानि लाइमोनफोरा नामा दा गोदोनि लाइमोन होनना बुङोबाथ जों मा नो लाइमोनफ्रा गाननाय जोमनायनि बिथिङाव माने गोबां लाजिनाय दंमोन बबेबा मोनसे आथिं नुजानाय माबा मोनसे द्रेस गाननायाव गोबां लाजियोमोन गोदोनि लाइमोनफोर बा आइजोफोरा नङा होमबा दा बेनिखायनो मा दखनाखौ गानो मोजां मोनोमोन दा-दानि लाइमोनफोरनो आ गाननाय जोमनायनि बिथिङाव मा जेसे हायो जेसेमा खाथालागा बेखौ मा मोजां मोनसै आरो मदारन ड्रेसखौ खोब बाहायसै दा हाबा जानाय आरो हाबा जायैनि आ बिथिङाव नोंथाङा बुंदों फारागथि जेबो गैला बियो थारैनो सैथो दाथ आरो मा बांसिन आंनि नुनायावथ बबेबा बबेबा ओनसोलाव बबा-बबेबा जायगाफ्राव मा हाबा जानाय आइजोफोरासो मा बांसिन मा द्रेसखौ बायदि रोखोमनि मा गाननो मोजां मोनो आरो मा गाननानै देखायनो मोजां मोनो बिसोरो दा बिसिनावनो ओ हाबा जानाय आरो हाबा जायै आलागाथ बेनोसै गाननाय जोमनायाव जेबो सोरो फारागथि जेबो लाखिखाला दा बेसोरो जोबोद माबा दंसै आरो दा नोंसोनि ओन्सोलाव दा गोदोफोरनिबो गोदोनि बायदि दानाय लुनाय बा दखनाखौ गामि ओनसोलफ्राव दासिम दानाय नुबावसै नामा?
ओ बहुद खम नोंथां ओमफ्राय खम-खमबो आरो बांसिन जोङो नुनो मोना नुनो मोनला फारसेथिं ओ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैग्रोयोदि नोंथांमोननि ओनसोलाव बा एरियायावहाय ओ दासिमावहाय हामाय गोनां जि दानाय बा इन्दि खुन्दुंनि जि दानाय नैबेफोरो मा रोखोम सलियो।
दा बेफोरथ नोंथां जोंनियाव ओ फ्राय गैयानो होनजासै माने गैयानो माने गैस्ला गैस्रालानो होनजासै आरो माने दा इन्दिनिफ्राय दिहुनाय बेफोर गैलानो मानो होनबा गोदोनि बोराय बुरैफ्राबो गोमालांबाय आरो दानि जा जाखांफु गथ फोर बा लाइमोनफोर बेखौथ आरो रोंखालानोसै आरो रोंखालानोसै गोदोनि जाय आबै आबौमोन दंमोन बिसोर रोंगौमोन दा बिसोरबोथ मा होनो। सोरबा मेगन नुनाय मेगन नुयै जाबाय माने हाला आरो जोंनि ओनसोलाव मा बे गैलानो होनजाबाय आरो दा नोंथांनि ओनसोलखौ बेफोरो एफा एनैबाबो सोलियो दा नंगौ ना?
जायगा जायगा गामियावहाय मोनफा मोननैल नुनो मोनसे सै नोंथां नुयोब्लाबो हा मा होनबावनो। सो गासिबो दड्रेसानो मर्दाननि माबा खालामो आरोना। फादा माने सिगांनि खौहा नोजोर बोनानै नायोब्ला मोनसे पियर इन्दि जि दानाय मोनसे पियर माइदि दख'ना दानाय नैबेफोर गामसा दानाय नैबेफोर खौहाय नुनो मोनलिया एबा नुनोनो मोनखाथारला। आरो बे इन्दि इन्दि खुन्दुं जिरनायखौथ बहा नुबावनो गोरोंबो गैखाला आमबाय दा एम्फौखौथ' लायो माखासे मानसिफोरा नाथाय बे एम्फौ फिथोबखौ मा एसे दाम खम खमावनो बैसोर गुबुन जाथिफोरासो बायनानै ला ङो दा बेखौसो जोङो नुनो मोनसै।
औ।
दा समनि गेजेराव जोङो मोन्थियो एबा नुयो पियर इ इन्दि जि मोनो इन्दि साद्रि मोन्नो ओ ओमफ्राय बेफोरो एसेबां पियर नङा नाथाय बिसोरो गुबुन जाथिफ्रा बेवहाय मा मा मिक्स खालामो जों बेखौ मि न्थिया नाथाय गोबां बिबांनि रांजोंहाय सोब फानफैफिननायखौ उल्था जोंनि बर' आइजोफोरा बायनानै हाय गान्नायखौ जोमनायखौ जोङो नुनो मोनफिनो आरो। मावनो रोङोब्ला गावनि जाय बेयावनो दंङ नाथाय मावालासिनो बै गुबुन हारियासो दा ओ बिनि मोनसे मुलाम्फाखौहाय मोनगासिनो दंङो।
औ दा बेनो नोंथां दा मर्दान आरो गोदोनि ओ फारागथिनि बागै जों बयबो मिथिसै आरो मा होनो बयबो ओ दा मर्दान ड्रेसखौनो मोजां मोनो। बांसिन जाबाय नङा होनबा नोंथां। दा गान्नाय जोमनायनि सा सायाव जों गोबां सावरायबाय एसेबाबो मिथिनो मोनबाय नङा होनबा नोंथां जोंहा आरो दा समाबो जाबाय। बेखिनियावनो दोन्थनिसै नामा?
औ जागोन दे।
औ।